ए
अ खोनादो नोंथां खोनादों
औ खोनादों नोंथां खोनादों औ नोंथाङा दा मा खालायगासिनो दङ
आंथ' दा नै ओरैनो जिरनानै दंङ आरोना नोंथां
औ औ औ ओमफ्राय खौरांफ्रालाय बोरै नोंथां
खौराङा बिराद गाज्रिलै नोंथां
रांफोर गैयालै बेनि थाखायनो गोबां टेनसन मोनलाय लांसै आं संसार जालांनायाव। हिनजाव गथ' फिसाइफोरखौनो बोरै सामलायलांनो हाबावगोन बेफोरखौल' सानसै माथो नोंथां।
औ औ। औ दा नोंथाङा ओ दसे सम फ्रि ब्ला माने नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो साननाय जादोंमोन आरोना नोंथां।
औ सावरायनो हागोन नोंथां सावरायनो गोसोबालाय।
औ दा जोंहा मा होनो गोदोनि समनिफ्राय जोंहा। मा होनो न'खर सालायनो थाखायथ' जोंहा जेन'बा थाइसे थाइनै। रां आरजिनो थाखायथ' जोंहा बायदि रोखोम फालांगि बा। आबाद मावनाय बा फारम फार्मिं खालामनाय। दाउ अमा फिसिनो हायो दा बेफोर गोदोनिफ्रायनो जोंनि गेजेराव माने सोलिबोगासिनो बा इदि बेफोरबायदि। खामानिफोरखौ मावनानै माने थाइसे थाइनैबाबो रा आरजिबोगासिनो आरो। दा थेवब्लाबो जोंहा गोदोनि माखासे आदब खायदाफोरा एसे आलादा दानि जि। मुगानि माखासे। आदब खायदाफोर बेफोर एसे आलादा जानानै फैबाय आरो दा बेफोरनि बिथिङावनो जोंहा गोदोनि समाव दा अमा बोरमा फि। फिसिनायनि माखासे आदब खायदाफोर आरो दानि जि गोनोखोआरि मुगा बेवहाय माबायदि दाउ अमा बायदिफोरखौ फिसियो बेफोरनि बागैनो नोंथाङा फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां आं दानिखौ नोंथांनो एसे फोरमायना होनो।
औ।
जोंहाथ' दानि दायो नायनो थाङोब्ला गोबां ओ मुलिफोर ओंखारबाय ना नोंथां? जोंहा बेफोरजोंनो गोबां मा होनदों गोबां ब्रयलार जेरै जोङो ब्रयलार। फार्म खुलियोब्ला जोंहा बेफोरबायदि गोबां मा होनो ब्रयलारफोरा बेमार आजार। जायनि थाखाय बा थाब देरनायनि थाखायों मा होनदों बैफोराव मा होनदों बेमार आजार। फोर जायनि थाखायबो बा थाब देरनायनि थाखायबो जोङो मा होनदों बेफोरनाव मुलिफोर। फुनानै होनाय जायो बे बे जिफारनि गेजेरजोंनो नोंखौ नांगौ नांथार।
ओ।
ओमफ्राय जोंहा मा होनदों? बिदिनो गोबां मा होनदों जोंहाथ' दानि जुगावहाय बिदिनो गोबां ओ
मा होनदों जिब जुनारनि सायाव गोबां बिदिनो आबाद माबा होन्दों बिदिनो गोबां। ओ फिसिनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो दानि जुगावथ' जोंहा मा होनदों। अमानिफ्राय लानानै दाउनिफ्राय लानानै मोसौनिफ्राय लानानै बोरमानिफ्राय लानानै जों गासैखौबो। बेफोरखौ गामि एरियायाव नुजोबखायो नोंगौ ना, नङा नोंथां।
नोंगौथां नोंगौ।
औ जोङो मा होनदों बेफोरनि। गोदोनि दिनावथ' जोङो मा होनदों बिदिनो मोसौफोरखौ खुलायै एगारनानै। गुमथिंनायफोरखौ जोङो नुनो मोनोमोन। औ जोङो बिदिनो बोरमा। फोरखौबो बिदिनो गुमथिंला बनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन मानोना गोदोनि दिनावहाय सुबुंफोरा। मा होनदों बेखारमोन जायनि थाखाय बेफोरबायदि मोसौ। मोसौ जुनारफोर बा बिदिनो बोरमा जुनारफोरखौ मा होनदों गुमथिंला बायोमोन आरोना नोंथां गोदोनि दिनाव। औ। आरो बिदिनो दाउफोरखौबो सारान एगारनाय जायोमोन जे बिसोरो मोन मोनायोब्ला सो न'आव सफैनाय बिदि खालामोमोन आरो गोदोनि सुबुंफोरा। दावफोरखौ नाथाय जोंथ' दानि जुगाव नायनो थाङो जोंहा बिदिनो सुबुंफोराबो बिराद बांबाय जायनि थाखाय जोंहा मा होनदों थानो थाखाय। जायगा नांसिगौ। जोंहा बिदिनो मा होनदों जोंहा बिदिनो गोबां सानो जाबाय। जायगा नांगौखाय जोंहा मा होनदों आथिखालनि जुगाव दानि जुगावहाय मा होनदों मोसौफोरखौ बिदिनो। जोंनि गांसोबारि एरिया बा बिदिनो सुबुं थ एरियाफोराव जोङो खानानै होनाय। जों नुनो मोनो आरोना नोंथां। बेफोरबायदि फिसिनायखौ जों नुनो मोनो बोरमाखौबो जों एखे रोखोमै बबेबा। साइडजों एगार हरनाय खौ जोङो नुनो मोनो जे बबेबा साइद जोंहाय मा होनो आबादफोर गायो बेफोरबायदि जायगाजों एगारहरनाय। खौ जोङो नुनो मोनो नोंगौना नङा नोंथां जाहाथे जोंनि आबाद फसल फोराबो नस्थ' जायनि थाखाय जोङो आबादफोरखौ बेलेग साइड जों एंगार हरनाय जायो नाथाय गोदोआवथ' बिदिनो सुबुं सुबङाफोराबो खममोन जायनि थाखाय जोंहा मा होनदों जायगाफोराबो खुला खुलि मनि थाखाय लावखारफोरा मा होनदों मोसौ गुमथिंनाय फोरखौ जों नुनो मोनदोंमोन बा मोसौ फोरखौ बिदि जुनारफोरखौ बिदि फिसिनायखौ जोङो नुनो मोन्दोंमोन आरो ना नोंथां
उम नोंगौ
औ नाथाय जोंहाथ' बिदिनो दानि जुगाव नायनो थाङोब्ला बिदिनो गोबां। जिब जुनारखौ फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनो जे मुलिजोंबो खायफाया देरनाय। बा बिदिनो गाव गावनि जे मोसौफोरखौ बिदिनो गांसो जानानै देरनाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां
उम उम नोंगौ
जोङो आङो नोंथांनि एसे ब्रयलारफोरनि बा दाउ लकेलफोरनि एसे दानि जुगनि खोथाफोरखौ एसे फोरमायना होबावनो नोंथां ना
औ जागोन नोंथां
औ दा जोंहा बिदिनो मा होनदों ब्रयलार फार्म खुलिनोब्ला जोङो मा होनदों बि बिनो मोनसे एसे गोलाव महरै जोंबो दाउफोरखौ बेसेबां बुरजा फिसिगोन बेसेबां एसे फिसिगोन बैफोरनि एसे जखा लानानै जोङो न'फोरखौ लुनाय लुनाय जायो आरो ना नोंथां दानि जुगाव
उ नंगौ नंगौ
औ दाउ लकेलफोरखौबो बिदिनो जोङो खालामनाय जायो आरो ओमफ्राय मा होनबावो जों मा दाउ लखेलफोरा बिदिनो गोबां बेमार आजार फोर जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां दानि जुगाव बैफोरनि थाखाय गोबां बिदिनो बेमार आजारफोरफोरखौ सोखानो थाखाय बा गोजांनायखौ होखारनो थाखाय बे समाव मा नों बा मुलि मेडिसिन बाहायनाय जायो आरो आरो मा होनावबो दाउ लकेलफोरावबो बिदिनो गोबां बेमारा बो जायो जायनि थाखाय पबिफोराव गोबां मा होनदों मुलि बायनायखौ जों नुनो मोनो आरो जों बिदिनो दाउ ब्रयलारफोरखौ फिसा समाव लाबोयोब्ला जोङो जोथोन लाखानांगौ जायो दानि जुगाव
उम
ऊम मानोना बिदिनो गोबां बेमार आजारफोर बुरजा फिसिनायनि थाखाय बेफोर नो माने गोबां बेमार आजारफोर थानायनि चान्स थायो आरो नोंथां बेखायनो जोङो थ' बिदिनो दाउ ब्रयलारफोरखौ फार्स्टआवहाय बिदिनो फिसानि समावहाय बिदिनो बेमार आजारखौनो होखारनो थाखाय मा होनदों ओ जोङो बिदिनो फिसा फि दा महरै लाइट गोजाफोरखौ माबानाय जायो आरो होनाय जायो दानि औ आइय गो जाहाथे बेफोर दाउफोरा गोजांनानै थैयैनि थाखाय आरोना नोंथां बि दाउ लखेलफोरुरा फिसा समाव थैयैनि थाखाय जोंङो मा होनदों लाइट गोजाफोर बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आर ना नोंथां दानि जुगाव। आरो जों दानि जुगाव अमाफोर बिदिनो बुरजा फिनोब्लाबो जों मा होन्दों ओ बिदिनो खथा खथा बिदिनो न' बानायखांनायनि उनाव जोंङो बिदिनो अमाफोरनि न'खौ खथा खथ महरै बाननांगौ आरो ना नोंथां। मानो होनोब्ला जोंहा बिदिनो अमाफोरा थैयिनि थाखाय बा अमाजों अमा अरलायैनि थाखाय। गाय बेफोरनि सायावहायो गोबां सोनारनानै थायो आर ना नोंथां बेनिखायनो जोङो अबा अमाफोरनि रुमफोरखौ मा होनदों आलादा आलादा खालामनाय जायो आरोना होन थां बे मोनसे गोलावानो जागोन आरो नोंथां होनबा बेयाव खथा खथा जानायखौ जोंङो नुनो मोनगोन आरो अमाफोरनिखौ
औ खोनदो नोंथां
औ बेफोरबायदि दानि जुगाव बिदिनो जुनुरफोरखौ फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां
उम नंगौ नंगौ नंगौ
औ दे। दा नोंथाङाबो ससे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन। जोंहा मा होनो बिदिनो जोंहा जेन'बा दाउ अमा बोरमा बायदि फिसिनायनि बिथिङाव जों माने गोदो आरो दानि बि गेजेराव जों नायोब्लाथ' जोंहा गोबां फारागखौ जों नुनो मोनो नोंथां। जोंहा गोदोनि समाव माने बां सिनानो गावआारि आदब जों मानि बोरमा बायदिफोरखौ फिसिनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो। नाथाय दानि जि जोंहा गोनोखोआरि मुगायाव दाउ अमा बायदि फिसिनायफोरा माने एसे बिगियानारि आदब जों बिगियानारि आदबजों माने फिसिनायफोरखौ जों नुनो मोनसै आरो मानो होनोब बा जोंहा गोदोनि समाव दाउ अमााबायदि फिसिनानै माने ओ रांखावरि आरजिनाया माने एसे टाइम लायोमोन बा गोबाव सम लायोमोन आरो नाथाय दानि जि बिगियाननि आदबजों जों फिसिनानै फेदेरनानै जों रांखावरि आरजिनायनि माने जोंहा गोबां खम समनि गेजेरावनो जोंङो आरजिनो हायो आरो दा बिनि थाखायनो माने बांसिनानो दानि जि आबादारिफोर बो दाउ दाउ बायदिबो दाउ मोरमि अमा बायदि जुनार फिसिग्राफोरा माने बिगियानारि आदब खायदा जों समोमायनाय फिसिनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां।
अ
दा बिदिनो जोंहा मा होनो गोदोनि समावहाय अमा मासे फिसियोब्ला जों अमानो मा होनो जोंनि माइ माइ सौनानै मोननाय गुन्दै जाय गुन्दैखौनो जोंङो माने अमानो जाहोनानै जों फेदेरनायखौ जों नुनो मोनो। जेराव जोंहा गुन्दैयाव एथ'ग्राब माने जोंहा भिटामिन प्रटिन थाया। जायनि जाहोनाव जोंनि अमाया माने देरनो थाखाय गोबां गोबाव सम लायोमोन। जोंहा बे गुन्दैजों लोगोसे जेन'बा जोंनि ओंखाम जाखोन्दा ओंखाम खालाय बायदिफोरखौसो होफायोमोन। बेवहाय जोंहा जेबो भिटामिन प्रटिन गोनां जेबो माने मुवा बेसादफोरखौ जों होनायखौ जों नुनो मोनामोन आरो
औ
दा बेफोरबायदिनो जोंहा मा होनो गोबां गोबाव सम लानायखौ जों नुनो मोनो मान होनोबा जे माने अमाया जेब्लासिम फानजानाय जायो अब्लासिम माने से बोसोरफ्रा महालागै लानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो होनना नोंथां। से बोसोर गाहाम लायोब्लाथ' जोंहा गोबाव गोबां गोबाव सम नेनो गोनां जायो नङा होमबा नोंथां।
औ औ।
दा बेनि थाखायनो जोंहा दानि जि गोनोखोआरि ओ मुगा बेवहायथ' माने जोंहा गासिबो आबाद गायग्रा बा आबादारिफोर लोगोसे जोंहा दाउ अमा फिसिग्रा आबादारि बिसोरो गासिबो बिगियाननिनो माखा खासे आदब खायदाफोरजोंसो माने बिसोरो ओ गासिबो फिसिनायफोरखौ नुनो मोनसै मानो होनोबा जोंहा बिगियाननि आदबजों फिसिनानै फिसियोब्ला जोंहा गोबां खम समनि गेजेरावनो माने जोंनि दाउ अमा बोरमाफोरखौ देरनायखौ जों नुनो मोनो नुनो मोनो जेराव जों अमानि बागैनो बुंनो थाङोब्लाथ' जोंहा बुंनो हागोन जे मासे अमाखौ गोरलैनिफ्रायनो जोंङो माने भेक्सिन होनानै फेदेरनाय बायदि जायो नोंथां। जोंहा गोरलैयावनो बिमानिफ्राय एंगारनाय सफथासे उनावनो जोंङो बेयाव बिनो बिजि गंसे होयो भेक्सिन। बेनि उनावहाय जोंहा बिदिनो दान मोनसेसोनि उनावहाय आरो गुबुन मोनसे भेक्सिन होयो। दा बेवहाय माने बेलेक बेलेग क्रसनि बेलेग बेलेग माने भेक्सिन थायो ओ मा होनो अमाया माने जाहाथे ओ थाब देरो आरो बेजों लोगोसे जोंहा जिबायदि जोंनि गाववारि आदबजों फिसिनायनि बिथिङावथ' जोंहा जेनेबा गुन्दै ओंखाम खालाय बायदि होनानै फेदेरोमोन नाथाय बेवहाय बिदि नंलिया बेवहायथ' जोंहा माने ओ बिगियानगिरिफोरजों बुनजानाय माखासे जेन'बा भिटामिन गोनां प्रटिन गोनां जोंहा गोरान दानाफोर दङ। दा अमानो माने गोरान दानायैनो होनाय जायो आरो होनायनि उनाव जोंहा अमानो लोंनो थाखाय एक्सट्रा फिल्टारनि बथल बा दुंग्रा दोननाय जायो फिल्टार। दा बेवहाय जे गाव गोरान आदारखौ जाखांनायनि उनाव बियो माने गावनो जेसेबांखिनि जेन'बा आदार औ मानो दै नांगौ जायो बेखौ हारसिंनो लोंनाय जायो आरो। दा दानि जुगाव जेनेबा बेफोरबायाददिखौ नुनो मोनो जोंहा दानि जि ओ बे दाना बेवहाय माने गोबां बिबांनि भिटामिन बा प्रटिन थायो बिनि थाखायनो माने मासे अमाया देरनो था खाय जोंहा बा फानजानायसिबां देरनो थाखाय ओ मा होनो ओ द' दानल' नांगौ होननानै बुंनो हायो नोंथां बा दान बा द' दाननि गेजेरावनो मासे अमाखौ गोबां गिदिर खालामनानै फाननो हानायखौ जों नुनो मोनो आरो ना नोंथां। दा बिनिखायनो बांसिन आबादारिफोरा माने ओ मा होनो बिगियानारिफोरनि आदब खायदाखौ लानानैसो दाउ अमा बायदि फिसिनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां। दा जोंहाथ' गासैबो बाथ्राफोरखौ बुंनानै खुगाजोंनो फोजोबजोबनो हाया। जोंहा समाबो जानानै फैबाय दा बिदिब्ला बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा थां आदा बे आयदाखौ।